हेलौ खुलुमबाय नोंथां
ओ गिबियावनो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय बाउहरबाय नोंथांनिसिम,
नोंथांनोबो मोनाबिलिनि गोजान हामलायनायखौ बाउहरनो थाबाय
गोजोननाय थाबाय
नोंथाङा मा खालामदों दा?
औ आं दा जिरायनानै, दङ
नंगौ नामा नोंथां?
औ थारै
दे बिदिब्ला नोंथां दिनै न'खरनि सायाव सावरायनि
औ दे
न'खरा जोंनिया बिमा बिफा, लोगोसे आबै आबौ गिदोर गोलाव थानायजों जोङो, न'खर गंसेखौ मोजाङैनो मोजां, खुंलांनो हायो, नङा होनबा नोंथां,
नंगौ नंगौ।
नोंथाङा मिथिगौना? जोंनि न'खराव न'खर सालायनो थाखाय रां रुफाखौ बिमा बिफा आफाया बेफार फालांगि खालामनानै न'खर खुंनायाव मदद होयो। आरो नखर थानाय फिसाला फिसाजोफोरखौ थारैनो लेखा फोरोंनायाव हेफाजाब होयो नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि न'खरखौनो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
ओ न'खरखौ जोंनि ओनसोलाव माबायदि खुंनाय खुङो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलावथ' न'खरखौ खुंनो थाखाय बांसिनैनो जोंनि ओनसोलाव आबादखौ सोनारनानै जोंनि न'खरफोरखौ खुंनाय जायो जोंनि गामि ओनसोलाव ओ गोबांद्राय ओ ओ फालांगियारि बिथिं बा बायदिसिना सोरखारि ओ साख्रिफोराव जोंनिया एसे गोजानाव बेफोरबायदिनो ओ जोङो जोंनि न'खरखौ आबादनि सायाव बांसिनै सोनारनानै खुंनाय नखरखौ सामलायनाय
नोंथांमोननिखि मा रोखोमनि आबाद मावनाय जायो। फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
थारैनो जोङो जोंनि ओनसोलाव दा न'खरखौ मोनसे न'खरखौ खुंनो थाखाय ओ माबायदि आबाद मावो होननानै बुङोब्ला गाहायै जोङो माइ आबादखौ मावनानै दिहुननाय जायो बेजों लोगोसे जोङो बोथोरखौ नायनानै जेरैबायदि दैज्लां बोथोराव माइखौ गाहायै मावनाय जायो आरो मेसें बोथोरफोराव बा गोरान बोथोराव जोङो मेसें बोथोराव जानाय मैगंफोर जेरै जोंनि खांख्रिखला पटल ओमफाय मैथा सिख्ला ओ लेस्रा थाइबें जोगोनार ओमफ्राय मैथा
नंगौ नों
फाथो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बायदि बायदि मैगंफोरखौ ओदिहुननानै बेफोरखौ जोङो ओ गोबां बिबांनि दिहुननानै बेखौ जोङो हाथाइ खाथि खालानि हाथाइ बाजाराव जोङो फाननो बा रांखावरि बुथुमनो थाखाय बेखौ जोङो लानानै थाङो आरो बे मोननाय रांफोरजोंनो ओ जि एसे एनै मोनो बे रांफोरजोंनो जोङो न'खराव नांगौ जानाय थाव संख्रै बा जोंनि ओ न'खरनि ओ फरायसाफोर बा सोलोंसाफोरनो जिखिनि नांगौ मुवा बेसादफोर बा सोलोंथायाव बेसेबां फैसा ओ गारनांगौ जायो बेफोराव जोङो बेखिनि फैसाफोरखौ दिहुन गोननानै बाहायनाय जायो आरो बेजोंनो बांद्राय नङाबाबो ओ जोंनो नांगौबायदि न'खरखौ मोजाङैनो सालायलांनो हायो।
नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जोङो न खर खुंनायखौ नुयो। गोबाङैनो आबाद मावनानै न' न'खर खुंनायखौ ओम बांसिन जोङो गोबाङै नुनो मोनो बेबायदिनो आबाद मावनायजों लोगोसे जे जोङो बोरै हायाव बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं
औ
मैगं थाइगं गायनानै जोङो ओ बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो बेजोंनो जोङो न'खर खुंलांनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव गदोर गोलावफोरखौ ओ न'खराव गोदोर मा गोदोर सुबुंखौ जोङो खुलुमनाय लोगोसेनो मोजाङै अननायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बो बेबायदिनो अनलायनानै थानायखौ नुनो मोनो ना?
थारैनो जोंनि ओनसोलावबो ओ न'खराव ओ न'खरनि थासारि होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव ओ जोंनि ओनसोला ओरैनो गामियारि ओनसोल जोंनि मोनफ्रोमबो न' नखरा गोदेर बिमा बिफा बिबै बिबौ आरो फिसाज्ला फिसाज फिसाजो फिसौजो फिसौज्ला बेफोरबायदि मोनसे न'खराव थायो आरो बेवहाय ओ ओ गेदेर गेदेरा उन्दैखौ आरो उन्दैया गेदेरफोरखौ मान होलायो खोथा मानियो सोद्रोम थायो ओ बेफोरबायदिनो ओ सासेया सासेखौ मानिनाय सासेया ओ गुबुन सासे बेखौ फोरोंनाय ओ गाज्रि आखु दिन्थियै बा गाज्रि आखुखौ नुयोबोला गुबुन सासेया बेखौ बादा होनाय बैफोरबायदि ओ ओ थासारिया जोंनि न'खरफोराव जोङो गोबाङैनो नुनो मोनो
नंगौ नोंथां
औ
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गोदोर गोलावफोरखौ
औ
सिबिनाय मान बावनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोर खौबो जोङो बिमा बिफाखौ मान बावनायखौ जों जों नुनो मोनो। आरो अनलायनाय नि गेजेरजों न नखरखौ बेबायदिनो खुंफुंनायखौ जोङो नुनो मोनो। नोंसोरनि ओनसोलाव ओ नखर गंसेयाव सोरखौबा बिदाय होनो थाखाय हौवासा एबा हिन्जावसा ओ नि हाबा जायोबाथाय मा रोखोमनि हाबा खुङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ थारैनो ओ जोङो जोंनि नखराव बा ओ जोंनि गामि ओनसोलनि मोनफा नखरफोराव बा हाबा ओ बा जुलि जानाय बेफोरबायदि खान्थिखौ खुंनो थाखाय ओ जोंनि ओनसोलाव जोंनि नखरजों लोगोसे जोंनि जायगानि बा जोंनि ओनसोलनि गासैबो सुबुंफोरखौनो जयै लानानै जोङो हाबा नेमखौ जोङो ओ खुंफुंलांनाय जायो बेवहाय जोङो नखर नखरजों लोगोसे खाथि खालानि गामिनि सुबुंफोराबो ओ नखरनि सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनानै ज ज हाबा हुखायाव हेफाजाब होलायो रांखान्थिनि एसे एनै गोनां जायोब्ला हेफाजाब होलायो बेवहाय नांगौ जानाय मैगं थाइगं बैफोरबायदि मुवाफोरखौबो बानसलायो आरो बेफोरबायदिनो ओ बेनो हाबानि हाबायाव जुदि हिनजाव ओ बिलाइ हरनाय जायो बा फिसाजो बिलाइ हरनाय जायो बेवहाय ओ खायसे सुबुंफोरा अन्थोब महरैबो मुवा हरनाय जायो। लोगोसेनो ओ बेफोरबायदिनो गोरोबलायनानै मोनसे नखरनि ओ हाबा बेखौ खुंफुंनाय जायो। बेवहाय नखरनि नखर नखरनि सुबुंफोरा बै हाबा सानखालि ओ हाबा सानखालि गामिजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ आरो गावनि बाय बाहागि बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ ओ लिंहरनानै बा खौरां होनानै आबादथिलियाव नुजाफैनो होननानै बेवहाय बाथिसे ओंखामजों लोगोसे ओ गाव गावबा गावनि जे नेमखान्थि बायदियै बे फिसाजो बिलायनाय बा फिसाज्लानि जुलि होनाय बेखौ खुंफुंलांनाय जायो।
नंगौ नोंथां नोंथां नोंथाङा बुंनाय बाददिनो जोंनि ओनसोल लावबो बे रोखोमैनो हाबाखौ खुंफुंनाय जायो। आरो हाबाफोराव जोङो गोबां रोखोमनि जानाय अनला अनला खारै दालि आरो ना बेदरखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनो। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि ना बेदरखौ होनायखौ नुनो मोनो ना
औथायनो बेफोरबायदि ओ हाबा हुखायाव ओ ओम खुसिनि सान महरै जोङो ओ ना बेदर बेफोरखौबो जोङो लोगोआव जानाय हिसाबै होफायो बेवहाय जोङो बांसिनै बाहायो होनोब्ला अमा जोंनि बरफोरा जे जायो अमा बेखौ बांसिनै बाहायनाय जायो बेजों जों लोगोसे ना ओ दाउ बेदर ओ खायसेया बोरमा बेदर बेफोरबायदिफोरखौ होनाय जायो औ लोगोसे
थिं?
ओ नारजिखौ जोंनि ओनसोलाव हाबा बा जुलि बै सानाव नारजिखौ होनाय जाया। बांसिनै होनाय नुनो मोनो दालि ओ अनज्ला सबाय ओंख्रै बेफोरबायदिखौ होनाय जायो । ओ नारजि होनना नारजिखौ न'खराव बाहायो होनोब्ला जोङो ओरैनो नखराव संनानै जानाय ओंख्रि महरै जों बाहायो। ओ लोगोसे बे नारजिखौ नारजि ओंख्रिखौ जोङो जोंनि न'खराव सोरबा सुबुङा रुंसारि जायोब्ला बेखौ बिदाय होनायाव बे बियो जोंनि न'खरनिफ्राय बा सोरबा रुंसारि जानायनि नखरनिफ्राय गोजानाव सोरगोआव थांनो थाखाय बेखौ ओ नारजिखौ ओ
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोंनि न'खरा ओ जोबोद रैनो जायो । नङा होनबा नोंथां?
औ थारैनो । दानिया जों जोंनि औ ।
दे बिदिब्ला जोङो ओ न'खरनि बागै रायलायनायखौ एसेयावनो फोजोबथनोसै
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
गोजोननाय थाबाय नोंथां ।